नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो बेलासि जानायनि थाखाय गोजोन हामलायथिनाय जाबाय। अ नोंथां आं नै दा माइ फोथारावसो दङ नोंथां।
ए बिदिब्ला माइ गायनायखौ खोन्थाहरनो हागोन नामा एसे मारै जायो
अ नोंथां हागोन नोंथां मानो हाया जानो। अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं एसे नोंनो माइ गायनायनि खान्थिफोरखौ खोन्थाहरनोसै नोंथांनो।
दे नोंथां।
ओ गिबियाव जोङो माइ गायनो थाखाय हानि गोनां जोंनो हाखौ नांगौ। जोंहा माइ आबादनि थाखाय हाया एसे हामा माथा मोजांखौ नांगौ जेराव दैया मोनबाय थायो बे हाखौ नांगौ हासाव हाबा माइ आबादा बारा मोजां जानो नागिरा बेनि बेनिख नो जाय जायगायाव अखाया बांसिन हाबाय थायो बे जायगायाव जोङो माइथिलिखौ माइ आबादखौ खालामनाय जायो जेरै जोङो आसाम हादरसाया माइ आबादनि थाखाय
मोजां बेजों लोगोसे सोनाब बंग'आबो माइ आबादनि थाखाय मोजां बेजों लोगो जोंहा ओरै खोला भारतनि माखासे जायगायाव जोङो माइ आबादखौ बांसिनै खालामनाय जायो दा नोंथां आं माइ आबादनि खालामनायनि सोमोन्दै खिथानसै सिगाङावनो जोङो माइ आबादनि था खाय जोङो खोथिया बेखौ फोग्रोननानै लाग्रोनांगोन। खोथिया फोनो थाखाय जोङो दब्लायसे हाखौ नों जे सेबां नांगौखिनि बे हाखौ मोजाङै हालौग्लिनानै जोङो बे हालौनाय जायगायाव खोथियाखौ ओ सानसे एबा साननैनि थाखाय सोमनानै दोनग्रोनांगौ गाजा खिलि होग्रोनांगौ। बेनि उनाव सानसे साननै सोमखांनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ बे
अ
खोथिया थिलियाव जोङो सारनानै होनांगौ बिनि उनाव जों खोथिया एसे गोलाव जायोब्ला जेब्ला अ आदैसे मोनो एबा दुइ फुटसो गोजौ जायो खोथिया अब्ला जोङो फुनानै बेखौ गायनाय जायो ओ माइ आबादनि गायनो थाखाय जोंहा हालेवनाय आदबफोर दङ जेरै जों गिबियाव माइ आबादनि थाखाय हालेवजेननाय खौ खारायनाय हालौवनाय होननानै बुंनाय जायो जों बर'वाव बेखौ खारायनाय होननानै बुङो बेयो सेथि हालेवजेननाय हाखौ जोंङो खारायनाय होनो बिनि उनाव नैथियाव सामार होनाय होननानै बुङो बिनियाव थामथियाव बर' होनाय होनो बेबायदिनो थाखो बाय थाखो हालेवनाय दङ जोङो बर' होना बर' होबाथाय हाखौ जोङो बे बर' हैबाथाय जोङो बे बे आबादथिलियाव माइखौ गायनो हानाय जायो जोङनि सेथि हालौनायखौ खारायनाय होनबाय नैथि हालौनायखौ सामार होनाय थामथि हालौनायखौ बर' जोङो बे थामथि खोलोब हालेवनानै जोबथानायाव बर' होनायाव जोङो बर' होनायनि उनाव बेखौ जोङो मै होनानै माइखौ गायनाय जायो दा जोङो आथिखालाव जोङो माने गोदान मुगाजों गोरोबनानै जोङो ट्रेक्टर बायदिसिना जोङो जोङो गोख्रैयैनो हालेवनानै माइखौ गायनाय जासै गोदोनि दिनाव नाथाय बर' हारिफ्रा मोसौ नांगालजोंनो हालेवनानै माइखौ गायोमोन नाथाय आथिंखालाव जोङो गोदान मुगानि जों गोरोबनानै गोख्रै आबादखौ मावनो
आरो समनि आंखालनि थाखाय आरो जोङो गोख्रै जानायखौ नायनायनि थाखाय जोङो
माखासे गोनोखोआरि मुगाजों बेखौ हालौवनानै माइ गायनाय जासै ओ माइ गायखांनायनि माइखौ गायोब्ला एकदम खाथि खाथि गायनो नाङा माने जाब जाब गायनो नाङा बांद्राय जाब जाब गायोब्ला जोंहा बे बेखौ जावैनायसो होननानै बुंनांगोन ओ बिदिबा बांद्राय जाब जाब गायोब्ला जोंहा माइआ मोजाङै बिदां हरनो रोङा बेनिखायनो जोङो एसे माइखौ गेसें गायनांगौ जायो जाहाथे माइआ एरनानै मोजां फिथाइ हरो माइआ मोनसे ओरैबायदिदि बे थंसे गायबानो बेहा गोबां दालाय एरनानै जाबथुथु जायो बेनि थाखायनो जोङो बांद्राय जाब जाब गायालासिनो एसे जानगार जानगार गेसें गायनांगौ जायो अब्ला जोंहा आबादखौ बांसिन मोनो बेजों लोगोसे गायखांनायनि उनाव जोंहा बे ओ आबादथिलिखौ रैखा खालामनो थाखाय माखासे मुलिफोरबो बाहायनांगौ जायो नङाब्ला आबाद थलिया एम्फौ जानानै गाज्रि जानाय जायो बिनि थाखायनो जोङो माखासे मुलि फोरखौ बाहायनानाय जायो आरोना आथिंखालाव आथिंखालाव एमफौ एन ला बेमार आजार बिदिया बांबाय नालाय बिनि थाखाय जोङो माखासे मुलि एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ सारनानै बाहायनाय जायो बेनि उनाव जोङो गोबां दान नेनानै बेखौ जोथोन लाबाय थानानै जों माइ आबादखौ दिहुननो हायो माइ आबादखौ जेब्ला माइ आबादा मोनो अब्ला जों बेखौ हानानै बेनि उनाव माइखौ मोजाङै फोराननानै मारा होनाय जायो बेनिफ्रायनो जोङो माइ आबाद थिलिखौ मोनबाय होननानै साननाय जायो आरो
नोंथांनिसिम आङो बेखिनिखौनो माइ आबाद गायनाय खान्थिखौ फोरमायनानै होनाय जाबाय ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दंमोन अ नोंथां होमबा नोंथाङा ना फिसिदों नामा
औ ना फिदों आङो
अ बिदिब्ला ना फिसिनायनि आदब खान्थिखौ नोंथाङा आंनो
औ नोंथां जोंहा ना फिननो थाखाय गिबियावनो ओ गिबियावनो जोंहा हा थाग्रोनांगोन ओ बे हाखौहाय जोङो ओ बे हाया गुवार जानांगोन जे हा गैयाब्ला जोङो सिगाङाव हा बायग्रोनांगोन हा बायनायनि उनाव जोङो हा बायनायनि उनाव जोङो बे हाखौ खौहाय ओ लांदां साफा खालामनानै लांदां साफा खालामनानै जोङो बे हाखौहाय जावनानै लानांगोन बे हाखौ जोङो ओ खदालजोंथ' जावनो हाया एफा गुवार हाखौहाय बेखौ जोङो ओ जे सिबि एबा जोंहा आथिखालनि मु गा ओ हो आथिखालनि मुगा जोंहा जे सिबिजोंसो बाहायनाय जायो गारि मटर मटरजोंसो बाहायनाय जायो ओ बेजोंहाय जोङो बे फुख्रिखौहाय जेसेबां गुवार नोंनो नांगौ इसिबां जखानि लानानै ओ जोङो बेखौ जि सिबिनि गेजेरजों आ जावनाय जायो बेखौ जोङो एसे गोथोव जावनांगौ जायो जाहाथे जोंनि बे ना ओ दोननाया मोजाङै मोजां थायो एबा दैयाहाय गोथौ जानानै हाया गोथौ हाखरा गोथौ जानानै दैयाहाय मोजाङै थायो राननो रोङै जायो अब्लासो जोंनि बे ना दोननायाहाय मोजां जायो ओ जोङो जेब्ला फुख्रिखौ जावख्ला जावखांगोन अब्ला जोङो फख्रि जावखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला बेवहाय दै थागोन दै थानाय बोथोर जागोन अखा हानानै दै थाखानायनि उनाव जोङो हाथायाव बा जोंहा बाराव थांनानै हाथाय एबा बाजाराव थांनानै जोङो ओ ना नाखौ नागिरहैनांगोन जोङो नाखौ जानला माला बायोब्ला जाया जो जोंनो नाखौ थाजा आरो आरो थाखकर नांगौ जाहाथे जोंनि नाया फुख्रियाव हगारोब्ला थैया मोजाङै मोजां थांनानै थायो आरो जोलै फेहेरो बिनि थाखाय जोङो हाथाय बाजाराव थांनानै जोङो मा हाथाय बाजारा जेब्ला लायगोन अब्ला जोङो माखासे गिदिर थौफोर लानानै थांफानांगौ बे थौआव जोङो दै लानानै थां नांगौ बिनि उनाव जोङो हाथाय बाजारनि नाखौ बायनानै बे थौआव सोनानै लाबोनांगौ थौआव सोनानै लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ खाथेनानै न'सिम लाबोनांगौ जेब्ला जोङो बेबायदि लाबोखांगोन अब्ला जोंनि फुख्रियाव जे जोंनि फख्रियाव अखा हानानै दै थादोंमोन बे फख्रियावहाय जोङो जोंनि बे थाजा थाजा खौहाय हगारनानै होफैनांगौ जोंहा नाखौ फिसिनो थाखाय गोबां नाफोर दं बिनिनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि नाखौ फिसिनो हायो नाथाय आङो आंनि फुख्रियावहाय ना खम्बल खालाम खौसो फिसिनाय जादों ना कम्बल खारना जानो थाखाय जोबोद गोथाव जायो बिनिखायनो आङो सानदों आंनि फुख्रियाव बे ना कम्बल खारखौनो फिसिनोसै होननानै ओंखायनो आङो मैया बाजाराव थांनानै बे ना कमबल कारखौ थौसे लानानै फैनानै
नोंथां नोंथाङा ना फिसिदोंना ओमफ्राय ना फिसिनायनि उनाव जोङो फेदेरबा जोंहा बेखौ बाजाराव माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बे बाजाराव जोंहा फाननो हानायनि माखासे सुबिदा दंना गैया बेखौ खोन्थानो हागोन नामा
दङ नोंथां जोंहा ना फाननानै रां खामायै
बिदिब्ला नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय नानि मार्केटआ जोंहा बाजाराव आथिखालाव माबायदि सोलिनानै दङ
मोजां
मोजाङै दंना
गोजोननाय थाबाय नोंथां फोरमायनायनि थाखाय नोंथाङाबो माइ आबादखौ मावनानै नायनो हागोन
औ नोंथां जोङो औ जोंहा ना खौहाय फाननानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो जों आथिखालनि जुगाव गावबा गावनि न'खराव फुख्रि
औ नोंथां बुंलाय हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां
औ एसे फोरमायनानै दिन्थिबाव खोन्थाबावलाय आंनो नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना? होमबा आं नोंथांनो माखासे माइ आबादनि